औ।
नोंथाङा आंनिआव सो खोनानो हादोंना।
औ खोनादों
औ आङो अब्ला मोनसे आयदानि सिङाव सावरायनि जोङो।
औ औ सावरायजायो।
दोरोङारिफोरा ओम राहा जोंहक दानाय लुनायनि फारसे जों रायलायनि ना।
औ औ रायलायजायो।
जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा गावनो आखाइजों दानाय जिखौ जोंहा गानोमोन। जोंहा बिहाय दानाय लुनायाव जोंहा गोबां आइजें आयलानि गोनां थि जायो।
औ
बेवहाय जोंहा ओ माखासेया औवाजों बानायनाय आरो माखासेया दंफांजों बानायनाय। ओ बेवहाय जोंहा गिबियावनो ओ जिखौ दानो थाखाय जोंहा खारहाल नांगौग्रो जायो। आरो साल खुन्था जोंङा साल खुन्थाखौ उम जोंङा गयनिफ्राय दाननाय जायो गय दंफांनिफ्राय बेहाय जोंहा ओ थ ओ सालखुन्थानि थाखाय जोंहा थं ब्रै खुन्था नांगौ जायो। जेराव मोननैया गोजौ खर'आव दानख'नाय आरो गेजेराव दानख'नाय थायो। आरो थंनैया ओ इदिनो नर्मलियै गथा गथा थायो बेवहाय जेबो दान खनाय थाया
औ
साल गान्दै दाननो थाखाय जोङो मोननैयाव दानखनाय जायो ओमफ्राय आरो गोजौआव बान राजाखौ होनो थाखाय जोङा गोजौआव दानखनाय जायो बेनि उनाव जोङा आरो आगरफोरनि थाखाय जोंङा गनसा नांगौ जायो आरो बदांगि खिलाबारि आरो ओ बालेद माखु बिरि आमफ्रायो गोबां बेबायदिनो नांगौ जायो ओमफ्राय बिनि फारसे नोंथांङा बुंनो हागोन नामा आरो मा मा नांबावौ जायो मा मा आइजेंजों जोंहा जिखौ दानाय जायो जि दानायाव नांगौ जानाय आइजेंफोरनि नामफोरखौ
ओ जोंहा जिनो जि दानो थाख थाखाय गिबियावनो जों खुन्दुंखौ ओ मुस्रा बाय बेयाव जेन्थेरनिफ्राय जेेन्थेेर जेन्थेरखौ लाग्रोयो गिबियाव जेन्थेरनिफ्राय ओ मुस्रा मुस्रायाव जोंङो खुन्दुंखौ साग्रोबाय साग्रोनायनि उनाव जोंङो सायै सा थायो जेब्ला मुथा मुथा मुथासे मुथासे बे जायो मुस्राफोराव बे मुस्रानिफ्राय जोंङो बेखौ जोंङो ओ हायाव हा स्लिम बा बेयाव जोंङो गनखौ दोना लायो गनखौ दोना लानायनि उनाव जों खुन्दुंखौ ओ सि द इसान सोंनो थाखाय जोंङो मुस्रानिफ्राय ओ बोना लानाय जायो।
औ।
थां उनाव जोङो गान्दै। बे गान्दै बेखौ साखांनायनि उनाव जोंङो सायै सायै जोंञगान्दै गान्दैयाव जोंङो थननाय जायो आरो
औ बिनिफ्राय
ओ बेनिफ्रा ओमफ्राय जों जेन्टोरखौ खुन्दुंबो साबाय। थानायनि उनाव मुस्रा। मुस्रायाव सोना लानानै जोङो जि दानो थाखाय नोखौ आरो नो
औ।
खनना लायो।
औ।
नखौ खनना लानायनि उनाव जेब्ला बे नो खननाया मोनब्रै जायो। मोनब्रैयाव जोङो बेखौ जों ओ गाख्लायग्रा आरो आगर जेनेबा थाबथाग्रा।
औ।
माखुनि माखुनि जि खुन्दुङा जेरै जोङो गोजौ गाहाय मोनसे गाखांनायनि उनाव मोनसे ओरैहाय आखाइखौ
नो नोखौ बोख्लायलाय। बोस्लायनाय खालामनो थाखाय औ गरखा गरखा बानायनाय जायो औ। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा?
मिथिनाया बेखायनो जे जों सिगां समाव जों जोंनि आइ-आफा आफामोना बेखौ जेनेबा आबै आबैमोननि समनिफ्रायनो बे जिखौ दानो थाखाय आखाइजों दानानै गानोमोन। बांसिनानो आखाइजों दाना गानोमोन। जि बे समाव जेब्ला टाउन सहर बाजार बायदियाव बिदि जिखौ मोननो थाङामोन बेनिखायनो जोंनि न'खर न'खरावनो जिफोरखौ दाना लानानै गानोमोन।
औ।
बे दानायखौ जिखौ दानो थाखाय जों आबै आबौ मोननि समनि आबैमोना खुन्दुंखौ बाजाराव थांनानै बायग्रोहोयोमोन आरो बे खुन्दुंखौ उम गिबियावनो बायहैनानै आरो मिथिंगायारिनि फ्राय जेरै खुन्दुंफोर खौ कालार ब्ला कालार फोननो थाखाय ओ समाय खांहोनो थाखाय ओ जे मिथिंगाया रिनिफ्राय मैफ्राय मैफ्राय बायदिनिफ्राय ओ बेखौ कालारखौ ओ खालार फोन फोननाय जायोमोन आरो मिथिंगायारिनिफ्रायनो। आगैया बेनि बागै मा मुलाम्फा जादों दानाय लुनायजों
औ। औ हागोन जोङो गोदोनिफ्रायनो जि दानाय हुदाया जोंहा ओ गाव गावनो दाना लानाय हुदा दंखायोमोन गोदो गोदायनि फ्रायनो जिखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंहा जि दानानै नखर सालायनाय बेबायदि हुदाया दंबोयो। जायनि गेजेरजों जोंहा नखरखौ सालायनो हायो जोंहा गोदोनि समाव जोंहा खुन्दुंखौबो गावनो थुनो मोन मोन माबा खुननिफ्राय एबा जोंहा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोंहा खुनदुंखौ थुनो। एबा थुलाफोरनिफ्राय जोंहा खुनदुंखौ थुनो। बे खुन्दुंखौ थु फिनानैबो जोंहा फानोमोन जोंहा ओ गोदोनि समाव गोदोनि समाव जोंहा फाननाय टाइमाव जोंहा बारा एसेबां ओ रां रां आरजिनो हायामोन। माखासे ओ हाथाइयारि बेसेन मिथियैनि जाहोनाव थगायजानायनि था जाहोनाव जोंहा बेफोरखौ बारा मिथिहैनो थाखाय जोंहा रां खामायनायाव एसेबां गोरलै जायामोन गोदोनि समाव नाथाय आथ थिखालनि समाव जोंहा सुबुङा बे हाथाइ बेसेनखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो रां रांखौ जोंहा मिथिनो हाबाय बे हाथायाव बेसेबांसो थाङो एबा माबायदि फालांगि खालामनानै जोंहा रांखौ आरजिनो हायो। जोंहा खुन्दुंखौ फाननानैबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो। आरो जोंहा बे खुन्दुंनिफ्राय दानाय जि जोमखौ फाननानैबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो।
औ
जोंहा दख आथिखालनि आथिखालनि समाव जोंहा जि दानायाव जि दानायाव ओ गोबां रोखोमनि जिखौ जों दानो हायो आथिखालनियाव आथिखालाव जोंहा ओ आर'नाइफोर दायो। ब्लाबो गोबां रां मोननो हायो आरो आर'नाइजों लोगोसे जोंहा गामसा गोदो जोंहा गेजेर समाव गामसाखौ बारा एसेबां बाहायनाय जायामोन ना नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा गामसानि बाहायनायाबो गोबां जानानै फैबाय जोंहा बयबो बर'आनो आथिखालाव गामसाखौ ओ आजावनो हमबाय नाथाय गेजेर समाव एसे ओ गुलाय गुजाय जानायनि थाखाय जोंहा एसे दोरोददोंमोन गामसा गाननायनिफ्राय हौवा हारिया नाथाय आथिखालाव गामसाखौ ओम बे गोबां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जोंहा गामस सानिफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंहा दख'नाखौथ' जोंङो गोदोनिफ्रायनो बायबो बाहायबोबाय थाखादों जिहेथु दखनायाबो गोदोनि समावबो ओ बायलाय फानलायनि थाखाय मोजांखामोन नाथाय दानि समाव बांसिन होननांगोन आरोना। ओ दायो जोंहा हाथाइयारि बेसेनाव गोबां थाङो द-दख'नानि दामाबो बिनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां सुबुङानो गावनि जिउखौ दासे दानानै गुबुन सुबुंनि जिउबो दानानै होनो हायो ओ फालांगिनि गेजेरजों जोंहा गोबां गोजौ थाखोआव फालांगि खालामनानै रां बुथुमनो हायो। जोंहा ओ फा जि जोमनि गेजेरजोंबो। जोंहा आथिखालनि याव जोंहा आ-आर'नाइनि गस्लाफोर फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै इन्दि इन्दिनि दामा जोंहा ओ हा हाथायारि बेसेनाव गोबां बिबांनि जानो ओमफ्राय जोंहा खम खम बेसेनखौ बुंनो थाङोब्लानो थाम ब्रै रोजाखौ बुंनांगोन आरो बिनिफ्राय बांसिनानो गोजौखौसो जोङो मोननो हाखायो जेरै ओ द जि रोजा नैजि रोजा। दा बिसिमहालागै थाङो।
औ।
जोंहा हाथाइयारि बेसेनाव गोबां जि दा जि जोम दानायनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा आरो जि जोमनि फारसे माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
बे जि जोंनि बेलायाव जोंनि गोदोनि आबैमोना सिख्ला आबैमोनानो जा सिख्ला बैसोआव बे ओ गोसोखां गोसोखां मिथिंगायारिखौ जे जे समाव दाब फुनाय टाइमाव समाव ओ आगर एरो बे आगरफोर आगरफोरा जे बेसे बिसोरो मेगनजों नुबानो गोसोबायदि आगर एरनो हायोमोन। बै आगर एरनो हानायाव बे आगर फोरनि मुंखौ आगैया बुंथि थिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंङा गोदोनि समनिफ्रायनो ओ जोंहा गोदोनि समनिफ्रायनो जोंहा जियाथ' दानाया दंखायो बिनि गेजेरजोंनो जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा जोंहा गावनि गाननाय जोमनाय समायखां होनो थाखाय जोंहा आगर एरोमोन जोंहा बे आगराव मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो थानाय आगरफोरखौ एरो जोंहा ओ जोंहा जो मोनसे बुंनाय राव दङ जोंहा आसागि बैसागि होननाय सानै सिख्लाया जोंहा मिथिंगायाव नुनाय मुवाखौ नुब्लानो ओ बिनि मेगननि सेरजों एरायलांनाय मुवाफोरखौ नुब्लानो बियो गावनि ओ हिसानसालियाव जिरायनानै ओ जियाव आगर एरखांनो हायोमोन होननानै जोङो ओ बुंनाय राव दङ जोंहा आगरफोरनि मुंफोरा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बैग्रि बिबार आगर दिंखिया आगर माउजि आफा ओमफ्राय ओम खांख्रिंखला आगर बेरा आगर मख'दमा आगर ओमफ्राय बैग्रि बिबार ओमफ्रायहाय ओम ओ बिलाइफोर गोबां बिलाइफोर आरो जोंहा हाजो आगर हाजो आगर बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां आगरफोर दङ जेरै लाव मानसिनि मुङावबो जोंहा आगरफोर दङ लावगि आगर होननाय।
औ औ।
औ ओमफ्राय ओ जिब जुनारनियावबो गोबां दङ जेरै मैदेर आफा ओ मैदेर आफा ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां जोंहा आगरफोरखौ मोन